हेल'
हेलौ हेलौ औ नोंथां औ औ खोनादों
औ नोंथाङा सम दङ ना
औ नोंथां दङ
औ औ नोंथाङा सम दङब्ला एसे ओ ना हमनायनि सायाव एसे सावरायनोसै आरो ना नोंथां
औ जागोन दे नोंथां औ
औ नोंथांनो आं एसे फोरमायग्रोना होग्रोनोसै आरोना नोंथां
औ
औ
जागोन
जोङो ना हमनाय होननानै बुङोब्लाथाय जोङो ओ बर'फोराहाय ना हमनायाव जोबोर आखा फाखायानोखा आरो ना नाखौ जों बायदि रोखोमै हमनो हायो जेरैहाय जोङो ओ फुख्रि दैमाफोरखौहाय जेब्ला दैया एसे रानब्रोमनाय दै दैखर फिसा फिसा दंब्लाथाय जों बेखौ सारनानै हमनो हायो आरो जोङो ओ जेफोरजों हमनो हायो जेरैहाय लाङि जे आस्रा जे ओ सारै जोङा बायदि रोखोमनि जजों हमनो हायो आरो औवाजों बानायनाय जे जेखाय खबाइ जेखायखौ लानाहाय जोङो ना एसे नाखौ बोनानैहाय जोङो नाय ना मोनोब्ला जोङो खबआव सोनो थाखाय जोङो खबाइखौ बानायनाय जायो लानाय जायो खबाइ आरो जेखाइखौ जोङो माखालुवानि बे बानायनाय जायो आरो न
औ औ नंगौ
बे ओ जेखाइ खबाइखौलाय खौ जोंनि बर'फोराल' बाहाया आरोना नोंथां। ओ गुबुन हारिफोराबो बाहायनायखौ नुनो मोनो ओ गुबुन हारिफोराबो बेजों ना हमनायखौ नुनो मोनो आरो जेफोरजों बाहाय ओ गुबुन हा गुबुनफोराबो जेरै ओ एसामिस बा ओ बिदि गुबुन गुबुन हारिनि सुबुंफोरा जेफोरजोंबो ना हमनो हायो बिदिनो ना हमनोबाथाय जोङो ओ दैमायाव हमनोब्ला जोङो ओ जेखायजों हमनाय जायो जेखायखौ ओ सार थिनानैहाय जोङो हमनो हायो आरो जोङो ओ फुख्रिफोरावहाय ओ आस्रा जे बा सारिथिङा ओ बिदि जेजों हमनो हा हायो आरोना जोङो फुख्रियाव जोङो ओ बिदि बायदि रोखोमनि ना हगारो जेरैहाय ओ ग्रास काट कमल काट साइनिस फिथिख्रि ओ बिदिनो बायदि रोखोमनि ना ना हगारो आरो गुबुनावहाय ओ बा गुबुन माने बिदिनो ओ दैमा बा ओ दुब्लिफोरावहाय जोङो ओ सेंना गोरि ना फिथिख्रि ना ओ एंखावरि ओ बा गांजेमा बायदि रोखोमखौ मोननो हायो आरोना नोंथां आरो बेयाव जोङो ओ जेखायखौ बोनानैहाय ओ एसे गोजान बोना लांनानैहाय जोङो गाग्रोमनानैहाय ओ नाखौ मोननाय जायो आरोना नोंथां।
औ नंगौ नंगौ ओमफ्राय नोंथांमोननि ओनसोलाव ओ ओ जेबो नंला दे नोंथां। नोंथांमोननि ओनसोलाव आरो ओ जेनेबा आं सोंनोसो नागिरनाय जे दैसाफोराव मा मा रोखोमनि ना मोनो बेखौ बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां दैसाफोराव जोंनिया ओ बिदिनो नाथुर ना मोननो हायो ओ सेंना गोरि ना फिथिग्रि ना ओ आरो दैमानि ना बिदि मोननो हायो आर ना नोंथां ओ नोंथांमोननियावहाय ओ ना हमनो हानाय ओ जायगा बा ना ओ आइजोफोराहाय ना हमनो थांनाय बा ओ हौवाफोराहाय ना हमनो थांनाय नुनो मोनो ना नोंथां?
औ नोंथां ओ जोंनि ओनसोलाव ओ बिदि ना हमनायनि थाखाय माने मोजां जागा दङ आरोना। माने जोंनियाव ओ दैमा दैसा मेरला दङ। ओमफ्राय सुइस गेटफोर दङ बान्दोफोर बेफोरबायदि दङ गेदेर गेदेर दा जोङो जोंनि ओनसोलाव आइजोफोरा बांसिन हमो आरो। ओमफ्राय बान्दोफोर होनना बुङोब्ला सुइस गेट फोर होनना बुङोब्ला माने बेयाव हौवाफोर हिन्जावफोर जमा हमनायखौ नुनो मोनो आरो।
दा औ आइजोफोरा थ' माने ओ हमनो थांनायाव दैसाफोरावथ' गुरोसोना बारायानो थ अब्ला आं बेनियावनो बुंसै जे ओ गुरनो थांनायाव जेनेबा खादाखौ लाङो। जेखाइबो लाङो ओमफ्राय खबाइ बेफोरबायदि लांनायखौ ओ जोंनि ओनसो सोलनि आइजोफोरनि ओ आइजोफोरा बेफोरबायदि लांनायखौ नुनो मोनो आरो ना जोंनि ओनसोलाव ओमफ्राय औ ओ हौवाफोराबो जे जेनेबा मलाबाफोर दैमाफोर दैसाफोर सारनो थांफाबा अब्ला खदालफोर ओमफ्राय जेफोर बेफोरबायदि ओ लानो थांनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि ओनसोलाव। ओमफ्राय औ ओ जोंनिथिं आरो ओ माने बेफोरबायदि ओ माने दैमा दैसा बान्दोफोर हमनायनि अनगाबो जोंनियाव आरो खखाफोर सायो सेनफोर सायो जेराव जोङो माने बुरजा बुरजा ना मोननायखौ नुनो मोनो आरो। ओमफ्राय मानसिफोरा औ बिनिफ्राय ओ जेब्ला बुरजा बुरजा ना मोनो अब्ला बिसोरो ओ हाथाय बाजार फोराव बांसिन फाननायखौ नुनो मोनो आरो माने जानायाथ' जाखायो न'आवबो होमबाबो बिसोरो माने हाथाय बाजारावबो फानहैनानै रां खामायनायखौ नुनो मोनो आरो। माने दैज्लां बोथोराव आरो ओमफ्राय औ ओमफ्राय बे बिलोफोरखौ जोंनिया आरो दानि जुगावथ' माहा माने मेसिनफोरसो फैजोबबाय नालाय दा जोङो बिलोफोर माने बान्दोफोर सारनोबा ओ मेचिनफोर लानानैसो सारनायखौ नुनो मोनो आरो। जेनेबा आखाइफोरजों बिदि कस्त'यै सारनाय बा बेफोरबायदि खामनायखौ नुनो मोनला। माने डाइरेक्ट मेसिन ओमफ्राय ओ जोंनिथिं मोननाय नाफोरा जाबाय नास्राय ना बोथिया ओ बामि खुसिया ओमफ्राय बिदिनो आरो फिथिख्रिफोर ओमफ्राय गांजेमाफोरखौथ' जोंनि थिं बारा नुनो मोनबांला नोंथांमोननिथिं मोनसोयो नामा गांजेमाफोर?
नोंथां ओ जोंनियावबो बिदिनो खमायलांनो हमदों आरोना नोंथां ओ जायनि जाहोनाव जोङो दायो ओ मैगं थाइगंफोर गायोब्ला जोंनि माइ रुवाफोरावहाय ओ बायदि रोखोमनि हासार होयो आ रो मुलि होयो जानो हागौ बिनि जाहोनावनो ओ ओ नाफोराहाय ओ थैलांदों बा खमायलांदों आरो ना नोंथां। आथिखालनि जुगावथ' बारहावायाबो ओ मोजां नङा नोंथां ओ बारहावायाबो गेब्रेंनाय। नंगौना नोंथां?
औ औ नंगौ
औ बिदिनि जाहोनावनो ओ औ नोंथां
औ बुंलाय
बिदिनो जाहोनावनो जानो हागौ जोंनि ओ ना फोरा ओ गोमालांनो हमदों आरो जोंनि ओ जोंनि ओ देहाफोराबो गाज्रि जालांनो हमदों जायनि जाहोनाव जोङो ओ गोबां मुलि बाहायनायनि जाहोनाव जोङो
औ
फुख्रिफोरावबो आथिखालाव ओ नानि ना देरनायनि हासार होनाय नुनो मोनो आरो ना नोंथां बेनिखायनो जोंहा ओ औ। जोङो हाथाइ बाजारनिफ्राय बाय बायनानै लाबोनाय। बै नाफोरखौ जोङो ओ। बारा थावनायखौ मोन मोना जोङो न'नि न'आवनो जानो थाखाय फिसिनाय बैनाया जोंनियाव ओ बांसिन थावो आरो ना नोंथां बिनिखायनो जोङो ओ हायोब्ला न'आवनो नाखौ फिसिनानै जानांगौ आरो आथिखालनि जुगावथ' जोङो ना फिसिनो थाखाय सरखाराबो जोंनो ओ फुख्रि बानायनो थाखाय जोंनो सुबिदा ओ खालामना होदों। नंगौ ना नोंथां?
औ औ नंगौ नोंथां।
अ बिदिनो आरो जोङो ना खौ ना फानबो बानायनानै जानो हायो आरोना नोंथां ओ नोंथांनो एसे फोरमायना होनि नाफांखौ माबायदिहाय बानायो। ओ जोङो नाफान बानायनो थाखायथ' जोंनो गिबियावनो ना-ना नांखागौ आरो जोङो नानिनो बाथ्रा रायलायखाबाय थाखादों नोंथां ओ बेनिखायनो जोङो ओ नाखौ गिबियावनो ओ हमना लाबोनानैहाय जोङो ओ मोजाङै सायनानैहाय एसे फोराननानै लानाय जायो। आरो बेयाव बायदि रोखोमनि होनाय जायो जेरैहाय थास' आरो खुमब्रा बिदिनो ओ होनाय जायो जोङो थास'खौ हानानैहाय एसे बेखौबो एसे फोरानदबनाय जायो। आरो ओ खुमब्रा खुमब्राखौबोथाय खुमब्राखौ गोरलैखौ होनाय जाया आरो ना नोंथांजों खुमब्राखौ बोरायखौ होनाय जायो। बेनिखायनो जों खुमब्राखौ खुमब्रा बोरायखौहाय हानानैहाय एसे फोरानदबनाय जायो आरो बिदिनो जोङो ओ ना, थास', खुमब्रा बिदि ज' खालामनानैहाय जोङो ओ उनग्रोनानै लानाय जायो आरो ना नोंथां। जेब्ला नानै लायो बेखौ ओ जों गथा गथा खालामनानै ओ लुद्रु लुद्रु गथा गथा बल बायदिहाय खालामनानैहाय जोङो बेखौ औवानि हासुं बा ओ हानि जिथु बिदियावहाय जोङो सोनानैहाय उम प्लास्टिक खाथेनानैहाय जोङो मोजाङै दोननाय जायो आरो बेखौ जोङो ओ गोबाव सम दोनोबाथाय बांसिन थावनायखौ मोनो आरोना नोंथां। जोङो बेखौ से मास फोरावनो जानो जानो हायो नोंगौ नाथाय ओ गोथाव बारा गोथाव जाया बिदिखौ मोनो आरोना नोंथां। आरो जोङो ना फान नाफान बाथोन खौहाय जोङो ओ बायदि रोखोमै ओंख्रि जानो हायो जेरैहाय जोङो ओ थास' बिसं जायोबोब्ला थास'नि आ थिं जायोबोला बिदिनो ओ बिदि बायदि रोखोमनि ओंख्रियाव होजायो जेरैहाय जोङो ओ जिंखा फल जायोब्लाबो एसे एसे होफानानै जानो हायो आरो ना नोंथां। जोंनाव अब्लानिया नानि ना बेदर नांलायला आरोना नोंथां। ओ बेयावनो नाफानानो मोदोमखायो नालाय। ओ नाखौ जोङो मोजाङै सायोब्ला जोङो नाफानखौ गोखा मोनजाया। आरो जोङो जुदि नाखौ मोजाङैनो साया जे जोङो ना नानि खिखौनो गारा अब्ला जोङो नाफानखौथ'खा मोनजाखागोन ना नोंथां। बिनिखायनो जों नफानखौ ओ नाफाम बानायनो थाखाय जोङो नाखौ मोजाङै ओ सुनानै लायो खिखौ गारनानै लायो बिदि आरोना नोंथां। आरो औ नोंथाङा नफान औ नोंथाङा नाफान नाफान ओंख्रि मोनजाबाय ना नोंथां?
औ नोंथां ओ जोंनिथिंबो माने ओ आं होनदों नाना दहायो माने खखाफोर सानानै सेनफोर सानानै दैज्लां बोथोराव बुरजा बुरजा ना फिथिख्रि ना मावा बेफोरबायदि मोननायखौ नु नो मोनो जोंनि ओनसोलथिंबो माने बिदिनो हासुङाव सोनानै नाफामफोरखौ गोबौ गोबावनि थाखाय जोंनि ओनसोलथिंबो दोननानै जानायखौ नुनो मोनो आरो जायो जोंनिथिंबो माने गासिबो जाफ्रामजोबोआनो होनदों औ
औ नोंथां ओमफ्राय औ औ बुं।
अ आङो बुंनो नायदोंमोन जे नोंथाङा नाफानखौ मा मा मैगं संनानै जाफेरखो नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा? बेखौ ओ सों सानदोंमोन आरो नोंथां।
औ माने जेनेबा मा मा मैगंजों जाजोबखो आरो
औ नंगौ नोंथां।
औ अब्ला आङो माने बिथिंथ' जाफेरबाय माने गोबां रोखोमैनो माने आसखा मैगंफोरजोंनो जालानाय जायो आरो ना जोंनि माने आलुफोरजों जोंबो जेनेबा माबा जाबा आलु गोजाफोर बेफोरबायदिजोंबो माने जाजाबनो जाजाबो ओमफ्राय बिदिनो नोंथां बुंलांनाय मैस्थाफोर बायदि जोंबो जाजाबनायखौ नुनो मोनो। ओमफ्राय बिदिनो मालाबा दै गोजाफोर सोमनानैबो नाफामजों जानायखौ नुनो मोनो आरो बिदिनो बायदिसिना मैगंफोर